हेलौ नोंथां मेथाइ
हेलौ नोंथां हेलौ हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
अ खोनादों
बिदिब्ला नोंथांजों आयदानि बागै सावरायजागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथाङा बुंनोहागोन मा आइदा।
माबदि फिसिनाय जायो आंनो एसे फोरमायनो हागोनना नोंथां?
खोनायाखै नोंथां मा बुंदोंमोन नोंथाङा एसे बुंना फिनगोन ना गाज्रि मोनोब्ला?
खोनादों ना?
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव लाथा एमफौखौ माबोरै फिसिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
ओ आं मिथिनाय बादिब्ला लाथा एम्फौ खौ
नोंथांनिया माथोखौ मोजां खोनायाखै
औ एसे गोजान एसे मबेलनि गोजान एसे जानानै रायलाय नोंथां।
औ खोनादोंना?
औ खोनादों
लाथा एम्फौ होनोब्ला जोङो लाथा एम्फौखौ गिबियावनो जोङो सिखिरि सिखिरिखौ लाखिनानै जोङो सिखिरिनिफ्राय बिदै बिदैखौ सिखिरिनिफ्राय लाखिनांगौ नोंथाआ खोनादों ना?
औ खोनादों।
जोङो बिदैखौ एसे मोजां जायगायाव दोननानै जोङो हिफोरजों बा बायदिसिना जिफोरजों जों खोबनानै दोननांगौ दोननानै जोङो सतासेबा सप्तासेबा जिबा दिन जिदुदिन नेनांगौ लाथा एम्फौखौ। बिनिनो बेयावनो रिजि रिजि लाथा एफौआ ओंखारो।
औ
बेनि उनाव लाथा एम्फौखौ जि जेबोला लाथा एम्फौआ ओंखारगोन बेयाव जोङो इन्दि बिलाइखौ गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइखौ होनांगौ। एम्फौआ देरा नोंथाङा खोनादों
औ खोनागासिनो
सै एम्फौआ देरा बि बिस जोङो लाथा एम्फुनो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइ होनांगौ। जोङो जेबोला ला था इम्फुआ देरो बेयाव नां बेखौ जिसेबां जानो हायो बेसेबांनो बेखौ इन्दि बिलाइखौ होयोब्ला मोजां इन दि बिलाइ गैयाब्ला जोङो गाम्बारि बिलाइखौ होयो नाथाय गाम्बारि गाम्बारि बिलाइखौ होयोब्ला जोङो बिखौ बिनि फिथाइखौ जों मोजां मोनाब्ला जों लाथाइम्फुनिफ्राय खुन्दुं जाया होनब्ला। बे खुन्दुखौ मोजाङै मोना नांगौ बायदिखौ मोना
औ।
जेब्ला जों इन्दि बिलाइखौ मोजाङै बिसोनो जाहोनो हायो होमब्लनिया जोङो लाथा एम्फौनिफ्राय इन्दि बिलाइखौबो गोबां मोननो हायो।
औ
नङा होमब्ला नोंथां
औ नोंगौ
अह
औ।
बेबायदि जोङो लाथा एम्फौखौ इन्दि बिलाइखौ जाहो जाहो देरहोबा बियो उनहा लासै जेबोला जोङो नैजिदाइन थामजि दिनसो थायोब्ला बेखौ लाथा एम्फौआव मोनो।
औ
मोनोब्ला बेखौ जोङो मोजाङै जेनेबा थालिर बिलाइ नङाब्ला गय बिलाइफोरखौ मोजाङै सुनानै जेनेबा लेथ्रा नङालासिनो सुनानै जोङो मोजाङै फोराननानै लाथा एम्बुखौ फिथोब खानो होनांगौ नंगौना नोंथां आं बुंनाया जादोंना बेनि उनाव जेब्ला लाथा एम्फौआ मोजाङै फिथोब खानो हानायाव जायो होमब्ला जों फिथोबखौ खायो फिथोब खाखांनायनाव जोङो बेखौ साननैबा सानथाम सानब्रै सप्तासेसो लासै दोननांगौ होमबाया लाथा एमफौआ मोजाङै फि फाजोबो जेब्ला ला एम्फौआ फिथोब खाखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ बोखानानै मोजाङैनो दोननानै सम मोननायाव लासै लासै बिसोरखौ लासै लासै बख' होलांनो हायो बा नोङो सानसेयाव बख'जोबनोबो हायो बेखौ लाथाखौ
औ
बेनि उनाव लाथाखौ इसेबांबो जोङो बेखौ लाथाखौ सिखिरिनि थाखाय फिथोब खानो थाखाय जों इसेबां जिमान फियो बेसेबांबो दोनजाया दोनोब्ला बुहुद गोबां जायो सिखिरिया बिनिखायनो जोङो लाथा एम्फौखौ सोरबा सोरबा बयबो जाजोबो लाथा एम्फौखौ गोबां सुबुङानो जायो नाथाय अबेबा अबेबा सुबुङा जाया बिसोरो जानाय सुबुंफोरनो जोङो फाननानैबो रां खामायनो हायो
औ नोंथां
नोंगौना ना नोंथां आं बुंनायखौ खोनादोंना
औ
बिनि उनाव जोङो लाथा एम्फौखौ फाननानैबो लानो हायो बा जों निजे नांगौखिनिखौबो जानो हायो
ओम
बिनि लाथा खाखांनाय खाखांनाय बिसोरखौ फानखांनायनि उनाव एसे लाथा एम्फौखौ लाखिनानै जों सिखिरि सिखिरि बा फिथोब आरो उनाव लासै एवनो थाखाय जोलै लाखिनाय जायो नोंथाङा बेसेनोसै आंनि बुंनाया नोंथाङा आंनाव दा इन्दि बिलाइ इन्दि खुन्दुंनिफ्राय माबोरै जि दिहुननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां नोंथाङा लाथा फिथनि बागै जेरै बुंदों जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो फिसियो दा नोंथाङा आंखौ इन्दि‌ ओ जेरै फिथोबनिफ्राय ओ खुन्दुंखौ माबोरै दिहुनो होननानै दा बेनि बागै आं एसे बुंनोसै ओ गिबियावनो जोङो इन्दिनिफ्राय जा -जा फिथोब मोनो फिथोब खानायखौ जों गिबियावनो बे फिथोबखौ जोङो गिबियावनो ओ सान्दुंआव मोजाङै फोराननानै बेखौ फोरानखांनायनि उनाव जोङो ओ गिबियावनो जों बेखौ ओ जेसेबांखिनि नोंथाङा खुन्दुं लुगोन बे नांगौ मानिखौ जोङो गिबियावनो गुफुर जि मोनसेयाव ओ बे फिथोबखौ सेर सेर सेरनै जेसां हायो आरो सेरनै सेरथाम बिदिनो जोङो खारुमनानै लानांगौ बेखौ खाथुमना लानायनि उनाव जोङो दैयाव नै घन्टा बेखौ ओ रुनांगौ आरो खारै साबोननि जु सुनायनि जा खारै साबोन मोनो बेजों जोङो नै रुनांगौ मानो रुनांगौ होनोब्ला आरो खारै साबोनखौ मानो होनांगौ होनोब्ला जेब्ला जोंङो खारै साबोन होयो अब्ला फिथोबाव नांनानै थानाय मैला फिथोबाव जोंना मैला थायो नालाय मालाबा बेखौ खारहोनो थाखाय एबा फिथोबा गोजोन जानायनि थाखाय बेखौ जोङो खारै साबोनखौ होनाय जायो आरो बिदिनो नै घन्टा रुखांनायनि उनाव जों बेखौ बरनखांनायनि उनाव दै गुसुआव ओ मोनसे बाल्थिं एबा गामलायाव जोङो दै बे थफ्ला खानानै रुनायखौ बोखांनायनि उनाव मोनसे -मोनसे जोङो बे गामलायाव लानानै जों बेखौ आसिजों फिथा
दोननायनि उनाव बियो जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ बोखायो बोखानानै थावख्रि लुयो आरो नोंथां। दा थावख्रि लुनायनि सायाव एबा खुन्दुं लुनायनि सायाव बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव बांसिनानो आखाइजों थावख्रि लुनाय नुनो मोनोमोन दा आखाइनि थावख्रि लुनायनि ओ दिगाव बुंनो थाङोब्ला आखाइनि थावख्रि लुनायावथ' गोरानजों लुनो हाया नालाय गोरान फिथोबजों ओ बेनिखायनो ओ आखाइजों लुनायाव जेब्लायबो गिसि फिथोब नङा होनोबा नोंथां। रुला लानो गिसिखौ नांगौ ओ बिदिनो दै एसे खुरियाव दै लाबाय लानानै बिदिनो थावख्रिखौ लुनाय जायो आरो आखाइजों लुनायखौ ओ आखायजोंनो फाखो होयै -होयै बेखौ लुनाय जायो आरो दा -दानि -दानि समाव नायनो थाङोब्ला समनि आंखालाव बांसिनानो मेसिनारिफोरजों सम'खौ लुनायखौ नुनो मोनो। गोदो जेरै बांसिन आखायजोंनो लुयोमोन एबा मेसिनारिफोरखौ बाहायाखैमोन बिदि ओ दानि समाव नंलिया समनि आंखालनि थाखाय दानि समाव आखाइ जों लुनायनि बागै बादैबो बांसिनानो मेसिनारिफोरजों लुनायखौ नुनो मोनो। मेसिनारिफोरजों लुनोब्ला ओ बिदि गोरानै सिथाबना दोननायनि उाव जा गोरान फोरानफिनो नालाय बे फिथा बायदिखौ फोरानफिनाय बेजों गोरान लुयो नाथायबा आखायजों ओ लुनाया गिसिजों लुयो आरो गिसिबा खालामनानै फिथोबखौ थेवब्लाबो आं सानो मा गोदो जेरै आखायजोंनो सावख्रि लुयोमोन बेवहाय फाखोआ एबा खुन्दुंनि जा फाखो बेयो बांसिन फाखो फोनाङोमोन एबा मोजांसिन जायोमोन। मेसिनारिफोरजों बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो मेचनजों बाहायनायाव मालाबा फिथा मालाबा गिदोर बिदिनो समान जाया आरो आखाइजों लुनाय रखम। थेवब्लाबो समनि आंखाालाव दानि समाव मेसिनारि जों बांसिन लुनानै इन्दिनि जि एबा इन्दिनि खुन्दुंखौ बांसिन ओ दिहुननायखौ एबा लुनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। इन्दिनि खुन्दुंजों इन्दिनि खुन्दुंजोंखौ ओ जिखौ -जिखौ दायोब्ला एबा इन्दिनि खुन्दुं दानायनि- दानायनि जिखौ गानोब्ला जोंनि देहायारिनि थाखायबो मोजां एबा जोङो ओ बे खुन्दुंखौ लुनानै जोंनि नांगौमानिखि जाखिनि जोंनि जायबो गाननो हायो लोगोसे ओ जोंनो नांगौमानि खिनाखौ जेरै जोंनो मालाबा रांनि आंखाल जाबा रांनि आंखाल जाबला जों बेखौ बेजोंबो हाथाय बाजाराव फाननानै एबा मोनसे दखरनिफ्राय गुबुन दखराव नांगौ जायैनो नांगौ बेनो फानहरनानै जोङो रां -राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो आरो नोंथां।
उम नंगौ।
बिदिब्ला नोंथां जोंनि समाबो जानानै फैबाय बिदिब्ला दिनै
औ नंगौ गोजोनथों। दे होनोब्ला मालाबा लोगो मोनलायबा आरो रायज्लायफिनसिगोन। नोंथां।
औ नोंथां।